औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं।
औ आं दा जिरायनानै- जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नोंथां सानजौफुनि ओंखामफोर जाखांबायबा?
औ नोंथां जाखांबाय।
औ।
औ।
आङो नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोन से आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ जे जोंना आयदाया जाहैबाय जेरै जोंना मागो मागो फोरबोखौ औ जोंनि बर' सुबुंफोरा माबायदि फालियो एबा जोंना माबायदि मागो फोरबोआव माबायदि खालामनाय जायो। मा मा खालामनाय जायो बिनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना।
औ जागोन नोंथां।
उम
औ थिग बेबायदिनो माने जोंना मागो फोरबो होनोब्लाथ' जोङो माने गोबां गोजोन माने खुसिनि बाथ्रा माने जोंहा माने गोबां रंजानायनि दिन जानाय लोंनायनि दिन होननानै बुंनो हायो औ बेनिफ्राय जोंहा माने गो जोंहा माने बर' आइजोफोरा माने बेफोरबायदिनो मागोआव जानो थाखाय जोंहा माने दानब्रै दानब्रै दानथाम बे बि सिगांनिफ्रायनो जोङो माने बिदि अमाफोर फिसिनानै लाखायो आरो नों थां औ जोंहा मागोआव बेबायदिनो ज' ज' माने जालायनांगौ होननानै औ बे फोरबायदिनो जोंहा आरो बेबायदिनो फिथा सौराय जानो थाखाय जोङो माने जोसा माइब्रा माथा बेफोरखौ जोङो माने दैज्लाङाव गायखा जोबनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंहा माने मागोआव जानांगौ होननानै औ जोंहा जेब्लानो मागोआ खाथि जायो अब्लानो जोङो माने बेफोर माइफोरखौ जोङो सौखाजोबनानै माने रेडि खालामखाजोबनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ बेनिफ्राय जोंहा माने मागोनि माने मागो सानखालि जोंहा माने बेबायदिनो जानो थाखाय फिखाना दोननाय अमाफोरखौ जों माने फुंफोरावनो बुथारनानै माने बेबायदि रानखाजोबना लायो आरो नोंथां औ औ जोंहा बे मागो दिनखालिसो माने जोंहा जोंनि बर' सुबुं फोरा माने फिथा सौरायखौ देयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नाथाय गुबुन हारिफोरखौथ' जों नुनो मोनो माने मागोनि दान मोनसे बा दान माने सब थासे बा सबथानै सिगांनिफ्रायनो बिसोरो फिथा सौरायाइ लारुफोरखौ देखानानै बयामफोराव सोखाना दोननाय बिदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ ना थाय जोंनि बर' सुबुंफोरा माने मागो दिनखालिसो माने था सौरायखौ देयो आरो नोंथां औ औ बे बायदिनो जोंहा माने बे फिथा सौरायाइ देखांनानै माने जोंहा माने बे फिथाफोरखौ सावनानै जोङो माने मागो खालिसो फिथा सौरायखौ देखानानै जोङो माने सावनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने हरावथ' जोंहा माने बेबायदिनो जानाय लोंनायनि माने लाहार फाहार खालामो आरो नोंथां औ मागो होनो मागोआव जोंहा माने बेबायदि ना बेदर जानायनि दिनखा नालाय औ औ बेबायदिनो जोंहा माने बेनि अखानायनायैनो माने बेनि सोरां अखानायै खोमसि खोमसिनो माने जोङो भेलागुरु भेलागुरु माने जायखौ सावो औ भेलागुरिखौ जोङो बानायनो थाखाय माने जोङो बे खाथि खालानि दुब्लिफोरनिफ्राय माने जोङो जिगाबफोरखौ बुथुमनानै लायनाय जायो आरो नोंथां औ बुथुम खानानै लानानै जोंनो माने हौवासा गथ'फोरा बेखौ बानायो आरो औ बेनिफ्राय औवा दाननानै जों बेफालागुरुखौ लुनाय जायो औ बेनिफ्राय जोंहा माने बे खाला जाखांनायनि अखानायै जोंहा माने फुङावनो खोमसि खोमसि जोङो भेला गुरुखौ माने दुगैस्रां लोबस्रां गस्ला गोदा गस्ला गोथार बेबायदि बुद प्रसाद होननानै जों सावनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोंहा माने गोदोनि आबौ आबैमोनहा ओ बुङोमोन जे बेबायदिनो दाउखा बेबायदि दाउसिन दाउला उम दाउफोर सारि मोनैआवनो दुगै दुगैयोब्ला जोंहा माने बेबायदिनो मा होनो दाउखा जायाना मा होनना बेबायदि मोनसे बा सान्दुंं आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने औ बेबायदिनो जोंहा आरो माने
औ
हुकुरमा लावदुम फिथाफोरखौ जोङहा माने बेबायदिनो जोङो लावदुम फिथ फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा जों बेफोरबायदि सावो नालाय मागोआव
औ नंगौ
बेबायदिनो जोंहा माने लावदुम फिथाखौ जों मारै बानायो होनोब्ला जोंहा माने बे माथा माइरंखौ जों सौनानै लायो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा औ जोंनोथ' माने बे लावदुम फिथाखौ सावनो थाखायथ' जोंनो दैहुननांगौ नालाय औ जोङो औ बे दैहुआव जों माने दै होनानै माने अराव फुदुंग्रोनानै लानाय जायो औ बेनिफ्राय जोंहा माने बे दैयासो जेब्लानो दुङो बे माने दैनि दै गुदुंनि बिदुंजों माने जों लावदुम फिथाखौ सावनाय जायो आरो नोंथां औ जोङो माने लावदुमि फिथाखौ जोङो बेबायदिनो गोबां माने नालेंखरजोंबो सावनो हायो सिबिंजोंबो गुरु मेथाइजोंबो बेबायदि सावनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जों एन्थाब फिथाफोरखौबो नालेंखर सिबिं बेफोरबायदि होननानै। जों सावनाय ज आरो औ जोंहा माने लारु फोरखौबो जोङो माने नालेंखरनि अनगा जोङो सिबिंनि लारु मा होनो बे मा होनो बे माइरंनि लारु बेफोरबायदि होननानै मोनला आरो बेबायदि बानायो आरो जोङो औ औ बेबायदिनो जोंहा माने मागोनि से थारिख खालि जोंहा माने बेबायदिनो जोङो। जोंनि न'खरनि सुबुंफोर थैनायनि थैनायनि मुङै जोङो माने फुङावनो बे बेफोरबायदि फुङावनो जोङो फुजा होनाय जायो आरो नोंथां‌। औ फिथा फिथा-फिथा गोथार जौ थार जोङो माने बे थैनाय सुबुंनो बावनो होननानै संखानानै दोननाय जायो नोंथां औ जोङो बेखौ बेबायदिनो गस्ला गस्ला गोदान बेबायदि जोङो थैनाय सुबुंनि मुङाव बावनाय जायो आरो नोंथां। औ बै सान खालि जोङो माने बर' न'खरफोराव जों नुनो मोनो माने खायसे खायसे न'खराव गोदोरा उन्दैनि गोदोरा माने उन्दैखौ बोसोन होनाय औ उन्दैया गोदोरनि बोसोन लानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नों थां‌ औ जोंहा माने आरो मागोआव जोंहा बेबायदिनो माने खेला गेलेनाय जोङो जुवा गेलेनाय बेफोरबायदिबो नुनो मोनो औ गेलेब्लाबो जोंहा बेखौ माने सानथामसिमल' गेलेनाय माने नुनो मोनो आरो सान थामनि बारा गेलेेजाया औ बेबायदिनो जोंहा माने गोबां जोङो गोदोहायथ' जोंहा माने बिदि फिथा सौराय बिबथिंनानै जायोमोन दा जोंहा बिदि जाबथिंनाय गैला नालाय नोंथां औ बेबायदिनो मानि जोंहा मागोफोराव जों जोंनि मागोफोराव माने जोंनि गामि ओनसोलफ्राव मागो फोरबोखौ जों बिराद गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खुंनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बर' हारि एबा बर' सुबुंफोरनि ओ माने गासै ओनसोलावनो एसे ए खे रोखोमै थांनो नागिरो आरो जोंना मागोआवथ' फिथा सौरायखौ जाखायोनो हा ओ फिथा सौराय जानायनि अनगायैबो जोंना मागो जायोब्ला जोंना गोबां बिदिनो जेरै जोंना फांसनफोर लाखिनाय जायो मिटिंफोर खालामनाय जायो मागोनि नामावहाय बिदिनो जोंना गथ' गथाइनि रोंगौथिफोरखौ देखायनो होयो जेरै मोसानो होयो खेला होयो बिदिनो जोंना मा गोनि नामावहाय गोबां फोरबो फोरबो लाखिनाय जायो आरो बिदिनो आरो जोंना जायखौ बुङो जोंनि बाथौ फुजा बे बाथौ फुजाखौबो जोङो मागो दानाव फालिनाय जायो जोंना बै बाथौ फुजायाहाय जोंना बाथौ फुजा जायोब्ला जोंना आथिखालाव आसामाव माने गनायजानाय जाना थाबाय नालाय जोंना बर'नि बाथौ फुजाया औ बेनि खायनो जोंना बै बाथौ फुजा जायोब्ला जोंना स्क कुल बिदिनो कलेज फोर माने बन्द' थायो आरो जोंना अफिसफोराबो बन्द' थायो माने जोंनि बे बाथौखौ आसामावहाय जोंना बिदिनो ओ बे जोंनि ओ माने मोनथिजानाय बर'नि मोनसे फोरबो होननानै मोन थि जानाय माने सायख'नानै लाजाबाय आरो जोंना बिदिनोओ जोंना बे बाथौ फुजायाव आर'ज गाबनानै बिदिनो ओ मा गोनि नामावहाय जोंना आफा बोराइ बाथौनो बावथाय बावनानै बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो बोर बिनानै लानायखौ नुनो मोनो जोंना बे बा थौ फुजाखौहाय बे मागो दानावनो फालिनाय जायो ओ आरो बेजों लोगोसे जोंना गामि गफायावबो गोबां बिदिनो ओ बाथौ बाथौ बाथौ दं नालाय बेफोराव गोबां फुजा होनानै बावथाय बावनाय जायो ओ आरो जोंना मागो होनब्ला थ' न'खर न'खर गासैयावबो फिथा सौराय जानाय खाना जानाय बेफोर जायो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जुवा गेलेनाय होननानै बुंदों बेबो जोंना नंगौ ओ जोंनि ओनसोलाव बो ओ जोंना बिदिनो जुवा गेलेयो जेब्ला मागो सम सफैयो अब्ला बे मागो समाव बयबो बिदिनो जुवा गेलायो आरो मागो दानाव जोंना ओ बांसिन लोंनाय जानाया बारा जायो मानो होनब्ला जोंना खाना जालाय लायो गोबां सु सुबुङानो औ बिदिनो आरो जोंना ओ फिथा सौराय जानाय होननानै बुङोब्लाथ' बयनिबो न' खराव फिथा सौराय सावो बिदिनो जोंना फिथा सौरायखौबो बायदि बाय माने बायदि बायदि रोखोमाव सावनाय जायो जेरै थाव थावनि सिथाव होननानै बुंनाय जायो आरो एन्थाब बिदिनो फिथा हासुं बायदि जोंना आरो ओ फिथा लावदुम होननाय जायो बे बेखौ जोङो बायदि रख सावनाय जायो आरो लारुबो बानायनाय जायो बिदिनो बानायनानै ज जोंना बिनि न'खर बिनि न'खर ज' ज' साहा लोंलायलायनायखौबो जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जोंना गोदोनि दिनाव फिथाइ बिबथिं लायोमोन मागिलायोमोन आथिखालाव जोंना बिदि गैला जोंनाव जोंना। आथिखालावहाय औ जायनि न'खरावहाय फिथा दं बे लोङोब्ला जोंना थांनानै माने ज' ज'यै सा लोंलाय लायगोन बिदिसो जाबाय आथिखालनि मुगायावहाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ आथिखालनि मुगायाव गोबां माने गासैबो जुगानो माने सोलायबाय होनना बुंनो हायो माने मागोआवल' नंआ ओ आलदा आलदा फोर्बोफोराबो गोबां सोलायबाय गोदोनिजों एसेबो मिलायनो थांलिया ओ मिलायब्लाबो एसे मिलायो आरो अब्लाबो जोंना ओ बै मागोआ मोनसे बर' फोरनि थाखाय गोबां माने ओ गोग्गाथाव फोरबो होननानै बुं बुंनानै लानो हायो ओ मानो होननानै बुङोबा जों मागो सफैब्ला गोबां बिदिनो फांसनफोरबो ला खियो आरो बिदिनो जानाय लोंनाय फोरोंनायानो जा आरो जोंना गोबां बिदिनो फोरबोफोर फालिनानै गथ'फोरखौ खौहाय ओ गोबां माने सुबुरुन होयो आरो माने बिनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय खेला दुलाबो होनाय जायो औ नोंथां
माने बेबायदि गामिफोराव जोंहा फांसनखौ फोर खुङोब्ला जोंहा माने बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ' गथ'फोरखौ बेवहाय खारनाय बारनाय रोजाबनाय बेफोरबायदि खालाम होननानै जोंहा माने माने गोसोफोरखौ माने औ औ आरो।
माने एसे
औ सिगाङाव औ औ आवगायलांबाय थानो हा थों बेफोरबायदि होननानै नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
औ नोंथां दे